हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों ना खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां। औ औ खोनादों दे औ औ औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आं दायो ओरैनो दङ नै दंफां सिङाव जिरायनानै बार जागासिनो दं गोबां गरम गरमथारना बोथोरा औ।
जुदि ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नों हागोन हागोन औ।
औ औ दे बिदिब्ला आङो आयदाखौ बुंनोसै । ओ औ औ औ औ। ओ जोंनि बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिखायो नङा होमबा। औ बे दाउ अमाखौहाय माने आथिखालावहाय माबायदि फिसि बियो गोदोनि आरो दानि फिसिनायनि एसे सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नों
औ औ हागोन हागोन। अ अ जोंनि बांसिन सुबुं माहारियानो गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमाखौ फिसिनानै गाव गावनि नख'रखौ सामलायबोगासिनो दं। जिउ राहाखौ बानायना लादों आरो ना थांना थानायनि जिउ राहाफोरखौ जोंनि दिथागिरिफ्रा गावसि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंलांनाय लामायावहाय बे दाउ अमा फिसिनायखौनो फोरोंबोबाय थादों गोदोनिफ्रायनो मानोना गोदो गोदायनिफ्राय गोदो नि समाव बांसिन बिदिनो बांसिन गोरा गैयिलाय जों बेफोर हाबाफोरखौनो मावनानै नख'रखौ खुंबोयोमोन। दा
औ थारैनो।
आ आ गोदोनि दाउ अमा फिसिनाया बेनोमोन न'खरनि ओ एम्फौ एनलाफोरजोंनो बा माइ दै माइ बायदिजोंनो आङो दाउ अमा फिसियोमोन रै गुन्दै बायदि बायदिजोंनो अमाफोरखौ फिसियोमोन। एंखुरफोर रुनानैनो रुनानै आथिखालाव जोङो अमा फिसिनायनि बेलायाव बायदिसिना सरखारि दानाफोर होनाय नुनो मोनबाय जायजोंहाय अमाफोरा थ थाब गोख्रोयै देरो लावो। आरो गोख्रैयैनो फाननो हानाय जायो आरो। आरो दाउ अमा फिसि दाउ फिसिनायाबो बेबायदिनो दाउफोरनोबो जोङो दाना होनाय गुबुन सरखारि दाना होनायफोरखौ नुनो मोनबाय जायनि गेजेरजों दाउआ गोबां गुसुं समनि गेजेरावनो गे देरो आरो फाननो हानाय जायो आरो आथिखालाव सिगांनि दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय आथिखालाव बांसिन जौगाबाय। जौगानायजों लोगोसे आथिखालाव बांसिन दाउ अमायाबो बेराम जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला आथिखालनि थासारिया जोबोद गरम आरो गुसुआवबा गुसुद्राय बेबायदि मिलाया मिलाया जायो आरो बोथोरजों दाउ बिदिनो अमा फिसिनायजों आरो दायो बेरामफोर जानो नागिरो आथिखालाव गोदोनि बेफोरबायदिनो थास' रुनाय माबा रुनायफोरजोंनो फिबोयोमोन आरो।
औ औ औ औ
आं बेखौनो नोंथांनो खोन्थानाय जाबाय आरो।
हो औ औ थारैनो नोंगौ बिब्दिनो फिसियो ओ आ आथिखालाव जे दाउ अमाफोरनि बांद्राय बेमार जाबोनाय बेनि जाहोनखौ ओ नोंथाङा बुंबाय माने गुदुं गुसु बेजों जायो होननानैहाय। ओ मोनसे आं बेखौबो सानो आ आथिखालाव माने जोङो बायनाय दानाफोर होयो ना?
औ नंगौ।
औ बेवहाय माने माखासे बेथ' आउटनिफ्रायसो फैयो नालाय जोंनि जायगायावहाय औ बेवहाय मा माखासे जिउसाफोर फै होफायो खोमा बेजोंनो माने जोंनि दाउ अमाफोरा बेफोरखौ सहायनो हायियाव माने जायो बाय
औ जायो मानोना बेयाव बांसिन केमिकेल लगायनाय जायो नालाय औ नंगौ औ।
औ आ आथिखालाव माने बे दाउ अमा अमाजोंहाय माने जोंनि रांखान्थि हालोदखौ माबायदिहाय आरो गोख्रोंसिन खालामनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ आ आथिखालाव जोङो बां सिन आजिखालि सरकाराबो माखासे दाउ अमाखौ फिसिनानै लामाखौ होयो मानोना बिसोरनिफ्राय जोङो जेरै ब्रयलार दाउ फोरखौथ' जोङो सरखारानो हरजोबो बे गाव गावनो न' लुनानैल' दोननांगौ सरखारानो बे दाउखौ हरो आरो फिसिनो थाखाय
औ
सुबुं माहारिनि बाहायनाया ब्रयलारनि सायाव बिराद गोबां जाबाय नालाय दा जोङो गोबां बुरा बुरा ब्रयलारफोरखौ हरनानै फिसिनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा बा जोंनि सुबुंफ्रा बेबायदिनो बेखौ फोथां गाव गावनि न'खरफोरखौ रांखावरिनि गेजेरजों सामलायनो हानाय जाबाय आरो बिदिनो अमा फिसिनानैबो जोंनि फरायसाफोरखौ बिमा बिफाया गोबां गिदिर गिदिर फोरोंलांबाय मानोना जोङो अमानि फाननाय बेसेनजोंनो गथ'फोरनो नांगौ जानाय फरायसालियाव नांगौ जानाय कलेजाव नांगौ जानाय। जानाय रां रुफाफोरखौ
औ औ
औ नोंथांनि नोंथांनि जायगायाव ओरैनो मा मा
जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' दाउ अमानि अनगायै मोसौ सौ बोरमा बेफोरखौबो फिसिनाय जों नुनो मोनो आरो।
औ
औ
माबायदि सिस्टेमै नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउ अमाखौ
औ
हागोन ना एसे
औ हागोन जोंनि ओनसोलावहाय दाउ अमाफोरखौ गोदोनि बायदिनो बिब्दिनो फिसियो फिसिनाया माने थास' थास' रुनाय आरो अफ्रि माने जाय जौ मावखांनानै ओंखारनाय बे आद्रा थालांनाय ओंखामनि बे औ अफ्रिखौ फैयो आरो आइनिफ्राय बिजों लोगोसे जे ओ खायसे मानसिफोरा एसे माने बांसिन रांखान्थिनि अबस्थानि थाखायबो माने रांखान्थि आरजिनायनि ओ मा दारैहाय बिसोरो माने ओ बयलार फार्म बिदि खालामो आरो
औ नंगौ
औ बिब्दियावहाय माने बिसोरो बायनाय दानाफोरखौनो होनाय जों नुनो मोनो आरो सम सम दावउफोरनि भेक्सिन भेक्सिन होनाय बिदिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो
औ
औ औ बेबायदि फियो आ दा बि बे दाउ फिसाया ओ जोंनि खारनि जेंनाखौबो एसे सुस्राङो होननानै आं सानो आरो
नोंगौ नोंगौ
औ माने जाय लाइमोनफोरा बेखार माने गभर्मेन्ट जब मोनासै बिसोरो बे बे बे फिल्डआव ओंखारबोनो हा हायो आरो गावखौ सुंथांनो थाखाय औ
बे दाउ अमा फिसिनाया नोंगौ जोङो बांसिन मानसिफ्राथ' सरखारनि फ्राय साख्रिखौ मोना नालाय जोङो गाव गावनि जिउ लामाखौ दैदेननो थाखाय बिजोंनो हायो दाउ अमा फिसिनानै नोंगौ जों गाव गावनि रांखान्थि थासारिखौबो जौग गा होनो हायो आरो
औ औ थारैनो
औ बिदिबा नोंथाङा बेफोरनि बेलायाव दाउ अमा फिसिनो नोंथाङाबो फिसिदों नामा
बेबायदि माने गोनोखो आदबजों फियाखै आरो जोंना दासिमबो दोरोङारि जोंनि गोदो गदायनि फ्रायनो जिबायदि फिबोदों बे हिसाबै जोङो फिगासि सिनो दङ औ ओ बयलारफोरखौथ' माबायदि फार्म खालामो बेनि जोङो ट्रेनिंबो मोनाखै नालाय फिसि फेराखैबो आरो औ औ आङो बेखौ सानो खि उम ओ जोंनियाथ' आसाम होननानै बुङोब्लाथ' आसामाव जोंनिया माने बेदर जाग्राखौनो बांसिन मोनगोन नङा होमबा सुबुंफोरा बांसिन बेदर जायो औ औ बे हिसाबै उम ओ जोंना बेदरा जेबाय जेसेबां दिहुनो बियो माने थोआखौनो होनजायो जोंनि ओ बांसिन समावनो जोङो औ बेदर गैयाबाथ' ओ खहाबनाय बायदिबो मोना नालाय बांसिन जोङो औ औ मार्केटफोराव बांसिन बेदरफोरनि दिमान्ड जायो आरो बेफोर दिमान्दफोर खौ सुफुंनो थाखाय जोङो माने हाइ प्रदाकसन खालामनानै जोङो मार्केटाव फाननो हायो आरो बेजोंहाय जोङो गोबां रांखान्थि मुलाम्फा मोननो हा हायो आ
औ नंगौ नोंथा थिखखौनो बुंदों औ दा रांखान्थियारि थासारि जौगाहोनो थाखाय नो नै जोंबो न'खरावहाय माने बिदिनो लोगो नांनानै जोङो गंसे सरखारनि बिराद गिदिर बयलारनि फाराम दं आरो ना न'खरावनो जोंना दायो जोङो बे हाबाफारि खौ मावबाय थायो
औ औ औ मोजाङानो नोंथां औ औ औ औ औ नोंथाङा बयलार फार्मनि सोमोन्दै मिथियोबा एसे खोन्थानो हागोन नामा माबायदि फिसियो माबायदि केयार खालामनांगौ बेनि सायाव
औ जोङो ब्यलार फारामनि फि फिनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला माने जे गाव गावनि पार्सनेल फिसिनायबो थायो। ओनिफ्राय जोङो सर कारनिफ्राय लानानैबो फिसिनाय जायो आरो। दा जों जायखौ माव बियो सरखारनिफ्राय जों जेसेबांनोखि न बेनो न' लुनाया सरखारनि। फ्रेयानो फैखायो बेसेबां लुनांगौ बेसेबां मानांगौ बेसें गुवारा बेसेबां गोलावा बेसेबां बेबायदि आरो ना। ओनिफ्राय सरखारा अं सेबो ओ मोनसेबो सिमेन्टनि बा थिंनि बेफोरबायदि बाहायनो होआ बेवहाय जोंखौ खासि थुरिफोर होयो। उखुमफ्राव। ओ थोखौ बेफोरजों लुनो होयो आरो ना। ओमफाय माने बे जो बयलारफ्रा जायखिया दाउफोरा बेमार जायैबायदि आरो। बेबायदि जोङो मा होनो? ओ मा ओ सरखारनि माबानि ओ बिगियानारि आदबखौ बाहायनो मोना आरो बेयावहाय औ ओमफाय उनावहाय दाउफोरखौ गोरलैयावनो गावसोर हरो सरखारनिफ्राय हरनाय दाउआ साबसिन जायो माने बांद्राय बेमारबो जाया थैलाबाया औ। गावसोरो बेयावनो दानाफोरबो हरफाजोबो आरो। औ जोङो दा दाउफोरनि थाखा फ्राय हर सान लाइट दोननांगौ जायो मानोना बिराद लोमजानो नागिरो। ना बयलार दाउआ? औ बेफोरबायदि आरो।
ओ नोंथाङा आंनो दाउ अमा फिसिनायनि बागै गोबां बाथ्रा खोन्थाबाय। बिनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिनाय थाबाय। ओ माब्लाबाफोर सम मोनोब्ला आरो सावरायबावसिगोन दे बिदिब्ला औ गोजोन्थों।
औ।